औ खोनादों नोंथां बिदिब्ला जोंङो दा खाथि गासानि बागै सावरायनो नामा नोंथां
जागोन-जागोन नोंथां
ओ नोंथाङा बिदिब्ला एसे ओ बुंफोरनानै होग्रोदो नोंथां
ओं जागोन
बोथोरारि रंजाथाइ फोरबो नोङा होनबा
औ औ
खाथि गासाखौ बर'फोरा जायगा लायै जायगा गासा होनाय एबा गासा सावनाय बायदि मुंजोंबो मिथियो गोजौआव होनाय मुं थारमाने गोबां माबा दं नालाय बेफोरो मागो दङ नंङा होनबा
औ मागो दोङो
ओं मागो बैसागो मागो खाथि बर'फोरनाव फोरबोआ बुरजायैनो दङ नोंथां
औ औ माने बोथोरजों सोमोन्दो थानाय आरो बे
ओं आबादारि आबादारि एबा बोथोरारि रंजाथाइ फोरबो होननाय बुंनाय जायो ओं दा जों बिनि गेजेरावनो जोङो बे खाति गासाखौ लादों आरो ओं दा सोरबाबा आङो बेफोरखौ आं माबानि बुंनोसै मा मा फोरबो दङ बि उनाव कारथि गासाखौ मोजाङै सावरायनोसै
औ
बोथोर एबा आबादजों बिथा खालामनानै जाय रंजाथाइ फोरबोफोरखौ खुंनाय जायो बेफोरखौ बोथोरारि एबा आबादारि रंजाथाइ फोरबोबो बुंनाय जायो नोंथां।
औ औ थारैनो
सुबुं समाजनि आबादारि रंजाथाइ ओ फोरबोफोरा जाबाय बैसागो
बैसागु
ओं मागो खाथि गासा हाल जुरि जेननाय हाल जांख्रा गसा लाजेननाय बाख्रि गायसननाय माइना हैनाय माइनाव बरायनाय ओंखाम गोरलै जानाय बाख्रि दांनाय
बेफोरो गासैबो आबादजों सोमोन्दो थानाय बा बोथोरारि फोरबो आरोना नोंथां
ओं आबादारि एबा बोथोरारि रंजाथाइ फोरबो ओं। ओमफ्राय दा जों बिनि गेजेरावनो जोङो खाथि गासा
औ बेनि सोमोन्दै ओं दे
खाथि गासाखौ बर'फोरा जायगा लायै जायगा गासा होनाय एबा गासा सावनायनि बायदि मुंजोंबो मिथियो नोंथां
मिथियो औ
आबाद आरो आबादजों ओ सरजाबफानाय आबादथिलि ओ मोसौ गलि बाख्रि बाथौसालिफोराव बर'फोरा गासा सावनानै बे फोरबोखौ ओ खुङोब्लाबो गाहायै आबाद थिलियाव गासा सावनायासो बे फोरबोनि खुंनायनि गुबै थांखिखौ जाखांहोयो नोंथां बबेबा बबेबा ओनसोलाव बर'फोराबो गासा होनायखौ बैसागोनि मोनसे बाहागो होननानै बुंनो नागिरोब्लाबो बे मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय ओ जुदाफोरसो नोंथां गासा होनाय फोरबोखौ आसिन दाननि संक्रान्तिनि बेलासि समाव आबाद थिलियाव गासा सावनानै ओं जुरि जुरि जेननाय जायो नों
औ औ
गासा सावनाय फोरबो खुंनो थाखाय फुंबिलियाव ओ खम औवानि खाथि बायदिखौ जगार खालामनानै बेलासे समाव न'खरनि गुबै मानसिफोरा थाव देस्लाय जोंफ्रुट लानानै आबाद थिलियाव थाङो नोंथां। नोंसिनि जायगायावबो नोंसिनि जायगायाव देस्लाय ना जोंफ्रुत होनो?
जों बेबायदिनो देस्लि बा देस्लायखौनो होननानै बुङो।
ओं खायसे जायगायाव देस्लाय बुङो जोंफ्रुद बुङो। देस्लेबो बुंङो उम। ओम नंगौ नंगौ नंगौ जोंनि जायगायाव बांसि फिन देस्लाय सोदोबखौ बाहायो आरो। ओमफफ्राय गुबैयै जोंफ्रुद होनबा बर'नि गुबै जाहैबाय बेयो ओम। आबाद थिलि मोनहैनानै गावबा गाव आबाद थिलिनि सा सानजा सा सानजा खनायाव औवा दालायनि खोनन्थिया सायाव थाइगिर बिफांखौ
उम सोथाबनानै सान हाबनाय लोगो लोगो गासा सावनानै
औ औ औ।
ओमफफ्राय बे मेथाइनो जादों नोंथां गासा होनाय दोलो दोलो जोंनि माइया जाबोलो मालायनि मोसौ बा बाज्रेद बाथेद जोंनि मोसौआ गोजौ गेदेेर मालायनि माइया गुग्ला गुग्लि जोंनि जोंनिया जा गोजोन जोंथि बिदि होननानै मेथाइ खनो आरो
औ औ।
नुनायाव एरै सा सानजा खनायाव औवा माबाखौ दालायखौ लानानै खुन्थियाखौ थाइगिर बिफांखौ थुरथाबो नंङा होनबा? गोजौआव उम उम
औ।
उनाव बेनि उनाव गावसिरनि माइ बारिनि सोरगिदिं एबा गेजेर गेजेर गेजेर गासाखौ सावो आरो।
औ नोंथां।
मेथाइ खनो होननाय आं दहाय बुंखांबायना आं मेथाइखौ खोन्थाखाबाय ओं ओं न'आव फैफिननानै जेनेबा मोसौनि गलि बा बाख्रि मोखां लांगोना बाथौसालि बायदिफोराव गासा सावनानै दा आरो मेथाइखौनो खनफिनो जाहैबाय। दयनि मेथाइखौनो बेखौ आरो फोथार बारियाव खोन्दोंमोन नालाय लायो आरो बेखौ न'आवबो खनन्द' जाहैबाय बर'फोरनि मोनसेयो नेमखान्थि आरो जेरै मोसौ समखानि थांब्ला बिसोरो मेथाइ खनोमोन बिब्दिनो बे खाथि गासा फोरबोआव मेथाइ खनो आरो।
औ औ।
गासा सावनायनि गुबै ओंथियानो जाबाय
खाथि गासा समाव माइफोरा बिबार आरो बिबार बारनाय समाव
औ।
गोबां एम्फौफोर सन्देरफानो हागौ बिलिफां समाव अर नुयोब्ला नोंथां नोंङा होनबा एम्फौफोरा बारसोमनानै थैयो बेनिखायनो माइ ओंखारनाय समाव माइनि खहा खालामनो हानाय एम्फौफोरा गासायाव बारसोमनानै
फैयो फैयोमोन औ औ औ माने गोदोनि दिनावथ' दा जि
लाय उम
गोदोनि दिनावथ' माने दा जिबायदि केमिकेल बा मुलि बाहायो बेबाय बिदि गैयामोन नालाय बेनिखायनो बेखौ खालामनाया जायोमोन आरोना नों
थारमाने बे गासा सावनाय बे माबायाव असालायाव एम्फौफोरा बारसोमनानै थैथो होननानै बेखौ सावनाय जायोमोन आरो जाहाथे माइ मोननाय माबाफोरा ओ
एम्फौनिफ्राय एसे रैखा मोननायनि थाखाय माने गासैबो दुब्लि गंसेनो ख्रि ख्रि आलारि सावजोबनाय जा खायोमोन नालाय ना नोंथां औ औ औ गावबागाव दुब्लियाव
बे फोरबोनि गुबै ओंथिया ओंथि एबा खान्थियानो बेनो गलि बाख्रि मोखां बायदिफोराव गसाार साबनायनि ओंथियानो जाबाय आबाद मावनाय गोनांथार मोसौ आरो बाख्रिनि माइफोरा जेरैबो खवाफोर दाजाथों थाइगिर बिखं बायनायनि ओंथिया जाबाय
औ।
गिरनि सिं बाहागोआव ओ प्लासटिकफोर बाय गोरा बि थायो बिनि सायाव थाव होयोब्ला थावआ ओरैनो ओ थांगारा बिनि थाखाय बे थाइगिर बिखौ बाहायनाय
बाहायनाय जायोमोन आरो औ औ थारमाने जोङो बे थाइगिर फिथाइखौ दाना खावोब्ला जोङो बे थाइगिरनि एसे साहा बाहागोआव माने एसे प्लास्टिक बायदि जों मोनमारो
नंगौ नंगौ ओमफ्राय बेयाव थाव लखबना होबा जेनेबा थावल' नङा दैबो लखबना होबाथाय बियो
जेरै थायो जेरै औ जेरै दोनो बेबायदिनो थायो आरो ना नोंथां औ बेजों बिखजों औ औ उ
नि सायाव थाव होयोब्ला थावा ओरैनो थांगारा नङा होनबा नोंथां थाइगिर फिथाइ मोनाब्ला थाइगिर थाइगिर फिथाइ मोनाब्ला थालिर बिखौ फुंनि दना बानायनानै सावनाय जायो उम उम बेबो माबा बायदि बेबो माबा नाला बो प्लासटिक बायदि ओं नालाय औवा दालायनि खुन्थियाखौ ओ
जेनबा औवा दालायनि खुन्थियाखौ जौसिन खालामनानै जेनेबा औवा दालायनि औवा दालायनि खुन्थियाखौ माइनिख्रुइ एसे जौसिन खालाम नानै थुबथानानै होनाय जायो आरो नोंथां जेनेबा माइआ ओ माइया जेसेबां गोजौ बेनोसै आरो गोजौ खालामो आरो
खालामसिनो औ माइनिख्रुइ गोजौसिन खालामो आरोना।
सोरबा सोरबा औवा दालइ बानायाबालासिनो थंथाम औवा खाथि एबा फाथो सेनाखौ खाजबनानै सायाव गासाखौ फज'नानै सावो आरो ओ बिदिनो खाथि आसा एबा गासा सावनाय फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां जेनेबा अबेबा अबेबा थ'माबाय ना बेलेग बेलेक नेम थायो नालाय औवा दालायखौनो लानानै थंथाम औवा खाथि एबा फाथो सनाफोरजों खाजबनानै सायाव गासा फज'नानै
माने बे दनायाबा थाइगिर दनाबा थालिरनाय दना बेयो मोजाङै जिरायनाय बायदि आर ना नोंथां। औ दोननो हानाय सुबिदा बायदि खालामनानै बे फाथो सनाखौ
जेनेबा बेयो आरो माबायाव गन मोनसेल'बाथाय माबा जायो नालाय खस्थ' जायो नालाय अबाव अबयावबा बेनिखायनो नेमखान्थिया मोननै आरो
औ औ औ।
नोंथाङो सावरायनानै गोबां गोजोननाय थाबाय नोंथ।
हाबै ओं ओं गोजोनथों बुंबाय ओं